औ नोंथां खोनाबायना
खोनादों
दा जोङो बर' समाजाव आइजोफोरनि सोलोंथाइ बेनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ सावरायजागोन
उम उम मोनसे समाजा आबुङै जौगानोब्ला बे समाजाव थानाय गासैबो सुबुङानो हौवायानो जा एबा हिनजावानो जा सोलोंथाइयारि बिथिङाव रंगौसार जानो नांथारनांगोन अब्लासो मोनसे हारिया आबुङैनो जौगासारो
थारैनो बर' समाजाव जि समाजारि रांखान्थिजों लोगोसे हारिमुवारि जौगानायाव जि बर' आइजोफोर बर' आइजोफोरा गोनां बिफाव लायो होननानै जोंङो बुंनांगोन जिहेथु जोंनि सावरायनां आय दैया जाथों ओ बर' आइजोफोरा जि सोलोंथाइयाव ओ माबायदि जि बर' समासनि
औ
बुंनो हायो जे आसामाव जे बर' हारिया जेब्लाबो बे न'खरारि जिउ आबाद जि दानाय आरो हारिमुवारि दोरोंफोर फोथांनानै लाखिनायाव जे आइजोफोरनि बिहोमाखौ ओ अरायबो मान होबोदों होननानै जों बुंनांगोन। जे आथि जे बर' आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो बिसोरनि जिउ खुंनायखौ ओ जौगाहोनायनि थाखाय ओ सोलोंथाइया मोनसे ओ गोख्रों राहा जानानै फैदोङो जिहेथु ओ सोलोंथाइयानो सासे सुबुंनि थि गियाननि नि ओ मन्दिर होननानै बुंनांगोन जोङो। दे सोलोंथाइ गैयाब्ला जि सासे सुबुङा ओ थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो जिहेथु सोलों थाइनि गेजेरजोंसो जे सासे मानसिया जे जिउनि गासिबो बाथ्राखौ मोनथिनो हायो। ओ बेबायदिनो जि बर' अ समाजाव ओ जि बर' आइजोफोरनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला
जों ओ उनफारसे जि जारिमिनखौ नाहरब्ला जों नुनो मोनो ओ जिहेथु गोदोनि समाव जि निखावरि फरायसालि गैयै दोरोङारि फोथायनाय आरो हिनजावसाफोरा फरायसालियाव थांनायनि फारसे सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जि बर' आइजोफोरा जि नेमखान्थि बायदियै सोलोंथाइखौ लानो हायाखैमोन होननानै जोङो बुंनो हाय बेबादिनो बांसिन ओ बर' न'खरफोरानो जि आइजोफोरा जि फरायसालियाव थांनायनि अनगायै ओ न'खरनि खामानि आ आबाद मावनाय सि दानाय ओ बेबायदिनो जे हारिमुवारि ओ आदबफोरखौसो ओ
ओ सोलोंथाइनिख्रुइ हिबांसिन ओ गोसो होदोंमोन होननानै आं बुंनो हायो। ओ बेबादिनो जि आथिखा ओ गोदोनि आरो दा ओ आथिखाल मुगायाव नायोब्ला बे बर' आइजोफोरनि सोलोंथाइनि ओ थाखोआ जोबोद ओ मोजांसिन जाबाय होननानै बुंनो हाय जेरैहाय ओ गोबां हिन्जावसाफोरा गुदि आरो ओ गेजेर फरायसालिखौ ओ फोजोबनाय खौ जों नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव लोगोसेनो खायसेया कलेस आरो ओ गोबां सुबुङानो जि मुलुग सोलों सोलों सालिसिमबो ओ फरायहैनायखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु आथिखालाव जि बर' आइजोफोरनि जि सोलोंथाइ नैबे सोलोंथाइआबो जोबोद गोख्रों जाबोबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेबाद बिदिनो जि बर' आइजोफोरा जे आथिखालाव ओ गोबां फोरोंगिरि डाक्टर इन्जिनिया ओ ओ सिभिल सारभिस उकिल बेबायदिनो आरोबाव जे फालांगि बिथिङाव बो ओ जाफुंसार महरै ओ जानो हाबाय होननानै बुंनो हायो। बेजोंनो लोगोसे राजखान्थियारि बिथिङावबो बर' आइजोफोराबो माखासे मानि ओ जौगासारबाय होननानै बुंनो हायो। बेबाद सोरखारि मावथांखिफोर फरायसा बृतिफोर आरो समाजारि हान्जाफोराबो ओ गासैबो जि आइजो सोलोंथाइ बेखौ ओ जौगाहोनायाव ओ मदद होदों बेखौ ओ बुंनो हायो।
नोंथाङा माबाफोरबो बुंबावगोन नामा?
औ जोंनि न'खर दानायाव आयजोफोर आयजोफोरानो गाहाय बिफाव लायो। मानो होननानै बुङोब्ला हौवा सुबुंफोरा बाहेराव रां खामायनो थाखाय खामानि मावहैयो। नाथाय न'खर सामलायनो थाखाय हौवाफोरनियाव सम गैया जायो। बेनिखायनो हिनजावफोरा न'खर सालायनायजों लोगोसे गावसोरनि गथ' गथाइ फोरोंनाय आरो जानाय लोंनाय आरो न'खरनि सुबुंफोरखौ जोथोन लानाय बेफोर गासिबखौबो आइजोफोर आइजोफोरनो नायजोबनांगौ जायो।
औ
बेनिखायनो सासे आयजोनो सोलोंथाइनि गोनांथि जाथारो जाहाथे सोलोंथाइ मोननानै गावबो गावनि फिसाफोरखौ फोरोंफिननो हानाय आरो न'खराव बुरैफोर थायोब्ला देहा फाहामसालियाव लांनो हानाय। गाव हारसिङैनो मानो होननानै बुङोब्ला हौवाफोरहा रां खामायनो थाखाय बाहेराव ओंखारोब्ला सम मोना जायो। बिजों बेेजों लोगोसे दा आथिखालाव आइजोफोरा ओ सोलोंथाइ मोननानै गोबां गिदिर गिदिर जायगा आवग्रिनानै लानो हाबाय।
औ
दा गोबाङानो आसामनि भारतनि रौनिया हान्जा बेफोरफोरावबो जायगा आवग्रिनानै लाहैयो हाबाय बेजों लोगोसे डक्टर इन्जिनियार उखिल बैफोरबादि फोरखौबो दा बर' आइजोफोरा मावनानै दङ।
औ बेबादिनो जि बर' आइजोफोरा जि सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोनि समनिख्रुइ आथिखालाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ
ओ बेबादिनो ओ माखासे मानि जौ जोगाबावनांगौ ओ लामाफोर दंबावो एबा गोनांथि दंबावो होननानै आं सानो। बेफोर ओ जौगानांगौनि थाखाय माबादि राहा लामा लायोब्ला मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो
उम
औ आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय
औ आइजोफोरा जुदि सोरबा सासेया गाव रोंनानै गुबुनखौबो फोरोंनो हायो। हानाय जानांगोन अब्लासो सोलोंथाइ आइजोफोरनि सोलोंथाइ सोलोंथाइनि अनजिमाया जागोन जुदि गाव रोंनानै ल' थायोब्ला जानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे ओ जाय ओ फरायाखै एबा सोलोंथाइ मोनै बैफोर सुबुंफोरखौबो जुदि बैसो जादोंब्लाबो जुदि नाम लिरनो बि बैफोरफोरखौ फोरोङोब्ला
औ
मोजां जायो आरो
बेबादिनो नोंथांनि बुंनायनि अनगायैबो माखासे मानि राहा लामाफोर दंबावो। जायफोर राहा लामाफोरा जे जोंनि आइजो बिथांमोननि सोलोंथाइखौ ओ जौगाहोनायाव गोनां बिफाव लानो हागोन बैफोरो जादों जोंङो ओ हिन्जावसाफोरनि थाखाय ओ सरकारि स्कलारशिप आरो राङारि मदद होनाय। ओ जायनि थाखाय ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ जानगाराव थानो गोनां जादों ओ सरकारि स्कलारशिप मोननायनि थाखाय
ओ सरकारि स्कलारशिपखौ मोनोब्ला गोबां आइजोफोरानो ओ ओ सोलोंथाइ बिथिङावनो जौगाबावनो हागोन होननानै आं सानो। ओ जिहेथु ओ गोबां बर' न'खरफोरानो गारिब गुन्द्रा ओ जायनि ओ थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंना नुजाथियो। बेबायदिनो ओ सु स्कलारशिपफोर मोनोब्ला ओ बैफोर न'खरफोराबो गाव गावनि जि फिसा हिनजाव एबा हिन जावसा ओ फरायसुलिफोरखौ ओ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव ओ हेफाजाब जागोन होननानै होननानै आं सानो।
बेबायदिनो जे हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइया मानो गोनांथि दं बेनि सोमो न्दै ओ सांग्रांथि लाबोनो नांगोन एबा एवारनेस लाबोनो नांगोन गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै।
बेबायदिनि ओ बेबादिनि गेजेरजोंबो जों ओ जोंनि जि बर' आइजोफोरनि जि सो सोलोंथाइ नैबेखौ ओ जों जौगाहोनो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो ओ जि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि ओ थाखाय समान खाबुखौ जों होनो हानांगोन। जों गोबां समाव गोबां नुनो मोनो हिन्जावसाफोरनि अनगायै जि हौवासा सुबुंफोर
माखासे मानि बांसिन खाबु होनायखौ नुनो मोनो नाथायब्ला दा बिदि खालामनायनि अनगायै हौवासा आरो हिन्जावसा ओ मोननायनिबो थाखाय ओ समान खाबु होयोब्ला जे आइजोफोराबो सोलोंथाइनि बिथिङाव हौवासाफोरजों लोगोसे समान समान जौगालांनो हागोन होनना होनानै आं सानो।
औ
बेबायदिनो जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय जिथु बर' समाजाव ओ जौ बर' समाजनि जौगानायाव जे आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनाया गुबै लामा होननानै जों बुङो नो हानांगोन। बा बुंनो हायो जेब्ला आइजोफोरा सोलोंथाइ मोनो अब्ला बिसोर गावनि न'खरखौ गोख्रों खालामनो हागोन हारिमुवारि दोरोंफोर खौ फोथांनानै लाखिनो आरो रांखान्थियारि आरो समाजारि जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन। जिहेथु सोलोंथाइयानो ओ जोंनि सुबुं माहारिनि गुदि बिथा होननानै जों बुंनांगोन
औ
ओ बेबादिनो नोंथाङा माबाफोर बुंबावमोन नामा?
दा जोंनि स जोंना समाबो गैला। बेखायनो बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ दे